औ नोंथां ओ गोजो औ गोजोन मोना नोंथां।
औ गोजो नोंनिसिमबो गोजो नोंनिसिमबो नोंथां।
खुलुमनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां ओ
अ
ओ दा नोंथांङा मा खालामगासिन नो दङ?
आङो जिरायनानै दं नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथाङा ओंख्रिफोर संनो रोंना रोङा नोंथां बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर?
रोङो नोंथां।
अ नोंथां ओ नोंथाङा ओ बे जोंनि बर'नि ओंख्रि थास' बि बार, थास' आथिं, थास' ओ बि थराइ बेफोरखौ संनो रोंना रोङा नोंथाङालाय?
रोङो माने बारा संनाय जाया बेखौहाय।
अ अ नोंथां अब्ला नों बांद्राय रोंआबा आं नोंथांनो फोरोंहरसै नामा एसे
औ फोरोंदो नोंथां
अ दे नोंथां अब्ला खोनास'दो जोंहा थास'आ थास' होनोबा गासैबो मुसथुआनो जाजा जोबो जों बिगुर दन्थानिफ्राय लानानै बेदर ओ बिनि आथिं जायखौ जोंङो मा ओ थास' आथिं होननानै बुंङो आमफ्राय बेजों लोगोसे बिसंआबो जाजायो आरो बेजों लोगोसे बे थास'नि बिबार बेबो जाजायो नोंथां ओ जोंङो सम लायै सम आलादा आलादा आलादा जायो आरो ना नोंथां जेरै दा जोंङो दैज्लां बोथोराव थास'आ बिबार बारो नालाय ओ बेआव जोंङो बिबारखौ जानाय जायो आरो ना नोंथां आरो ओ बे दैज्लां बोथोराव थास'आ गोबां रोदा ह'रो जों जायखौ जों थास'नि आथिं होननानै बुंनाय जायो जों बेखौबो दा दै दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो आरोना बेखौबो जों दाबायदि समावनो जायो हो बेजों लोगोसे थास'निनो बिथ'राय जायखौ जों गोरलै खिलिनाय बेखौ जोङो दैज्लां बोथोर बोथोराव जानाय जाया आरो ना नोंथां बेखौ एसे दैज्लां बोथोरा बायनानै जेब्ला मेसेंआ फैहां फैहां जायो ओ दुब्लिफ्राव ओ दैफ्रा रानस्राङो अब्ला बे थास'नि ओ बिथराया गोरलै गोरलै हर आरोना नोंथां हो बे समाव जोङो बे थास'नि बिथराइखौ जानाय जायो हो आरो बे मेसें बो थोरावनो जों जेब्ला ओ रानस्राव जायो बोथोरा अब्ला बै समाव जों बे थास'नि बेदर बेखौ जानाय जायो आरोना नोंथां ओ दा नोंथांनो आङो बे बे‌ बेफोरखौ जों मारै मारै जा जायोब्ला माजों माजों जायोब्ला जोंहा गोथाव जायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायलांसै गिबिआवनो आं नोंथांनो थास'नि बेदरखौ जागोनसै नोंथां थासनि बोथार बेदरा खिन्थु एसे मानो दे नोंथां ओ बेखौ मोजाङै संनांगौ
ओ बे थास'नि बेदरखौ जोङो गोबां मुवा बेसादजों जानो हायो जेरै उम ना गोथां ना गोरान अमा बेदर दाउ बेदर बेफोरजों जानो हायो आरो ना नों थां ओ जोङो बांसिनै जोङो ना गोथांफोरजों जानाय जायो मानि बेजों गोथाव जायो आरोना ओ बेजों लोगोसे जोंहा दङ ओ थास'नि बिथ'राय ओ थास'नि बिथरायाबो जोंहा मोनसे बर'नि गोदो गोदायनिफायनो जाबोनाय एबा जागासिनो दङ बे दोरोंआरि हो जा जाग्रा ओंख्रि होननानै बुंनो हायो नोंथां थास' बिथ'राइखौबो जोङो ओ उम ओ होदेरनानै जानो हायो जेरै जोंहा थास' बिथ' थ'रायजों अमा बेदर थास' बिथरायजों दाउ थास' बिथरायजों ना गोरान ना गोथां आरो थास' बिथरायजों ओ मा होनो जोंहा नाफाम बर'नि बे नाफाम बेजोंबो जानाय जायो आरो ना नोंथां। ओ जोंहा अबेजों गोथावसिन जायो होनबा गोथावथ' गासिबजों गोथाव जायो नोंथां। बे संनायनि सायाव आरोना नोंथाङा माबायदि संनो रोङो बिनि सायाव जायो आरो ना नोंथां। ओ जोंहा बांसिनै बे थास' बेथ' बिथरायखौ माजों जायो होमब्ला जोंहा जानो मोजां मोनो होमब्ला जोंहा नाफाम बाथोनजों जानो मोजांसिन मोनो आरोना नोंथां औ नाफामजों जायो ब्ला बियो गोथाव जायो नोंथाङाबो मालाबा संनानै जानाय गोथाव मोनगोन संनानै जानो हागोन नोंथाङाबो जागोन ना नोंथां?
औ औ
ओ ओमफ्राय दङ जोंहा बिनि उनाव थास'निनो बिबार। थास' बिबाराथ' ओरैबायदि गोथावना नोंथां नोंथाङा सं संनानै जाब्राय जाब्रायलायगोन आरोना ओ बेखौ जोङो ओ दउ अमा ना ना गोरान बायदि बायदि जानो हायो आरो ना नोंथां ओ नोंथाङाबो जानाय नायनो हागोन नाथाय ओ बेखौ जोङो बांसिन बेदरैजों जानाय जायो ओरैनो जाबा बारा गोथावनाय मोना आरोना नोंथां ओ बे थास' ओ बिबार ओंख्रियाव जोंहा ओ मोनसे बुस्थु होनांगौदि जोंहा गोखैखौ होनांगौ आरो ना नोंथां नङाबा बा गोखै होआब्लाा जोंहा गोदोनायाव माननायानो थानो हाया आरो ना जाब्लाथाय जोबोद मा होनो खिन्थु जोंहा गोखै होनाय लोगो लोगो बे ओंख्रियाव बे माननाया खम जायो आरोना नोंथां
औ
बेजों लोगोसे जोंहा थास'निनो आयथिं जाय जायखौ थास'नि रोदा होननानैबो मिथिनाय जायो जों बेखौ थास'नाय आथिं होनाय जायो बर'आव निनो रोदा आरोना बे नोंथां बियो गोलाव गोलाव थाङो जों बेखौबो जायो आरोना नोंथाङा बेखौबो जोङो गोबां होदेरनानै जानो हायो जेरै ओ ना गोरान ना गोथां बेफोरजों जानो हायो आरोना नोंथां नाथाय बे थास'नि आथिंखौ जोङो बांसिन ना बोलो बोथियानो गोरानफोरजों बांसिन बांसिन जानाय जायो आरो ना नोंथां आरो बेयाव बेबो मानो नालाय नोंथां बेखायनो बेयावबो जोंहा माननायखौ एसे खमायनो ओ जोङो बेयाव जारिफोरखौ होदेरनाय जायो आरोना नोंथां ओं बेखिनिखौनो आङो जोंनि बे बर'नि दोरोङारि जानाय थास'नि सायाव जानाय लोंनाया जानो हायो ओंख्रि संनानै जानो हायो बिनि बारै फोरमायनायखौ आं नोंथां बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय अ नोंथाङा आंनो माबाफोर नोंनि रोंगौथिखौ फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
अ जोंनियाव आङो फोरमायनो सानदों जोंनि बर'फोरनि दमासि फोरबो बेनि बागै फोरमायनो सानदों फोरमायनो हागोना नोंथां
अ नोंथां दे मोजाङै
औ औ मागो एबा दमासिया बर'फोरनि गुबुन मोनसे रंजाथाइ फोरबो जेरै जोंनि बैसागुनि फोरबोनि अनगायै बे जोङो बर'फ्रा मागो दमासि फोरबो फालियो आरोना बेबो बे बे फोरबोआ जाहैबाय जोंना आबाद गाहायारि आबाद हारिनि आरो बर'फोरनि मोनसे आबादजों लोब्बा थानाय फोरबो आरोना जोङो दैज्लां बोथोरनि आबादनि फसलखौ न'आव थिखांखांनायनि उनाव मागो फोरबोखौहाय खुंनाय जायो आरो जोङो बे फोरबोखौ जोङो पुस्टाननि जोबथा हर एबा माग दाननि गिबि सानखौ हमनानै जोङो सानथामहालागै खुंनाय जायो बे फोरबोखौहाय बे मोननै दाननि गेजेराव ओ समखौ असमिया रावजों दमाहि एबा दमासि बुंनाय जायो दमाहि सोदोबनिफ्रायनो बर' रावआवबो फोरबोनि मुङा दमासि फैदों आरो फारसेथिं माग दानाव जाय बे फोरबोखौ बर'फोरा बांसिनै मागो होननानैबो मख'नाय जायो आरो मागो फोरबोआव रंजानाय मोसानायनि सोलाय जानाय लोंनाय आयदायासो बांसिन जायो आरोना बे फोरबोआव बानसिन जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौहाय बाहायनाय जायो जेरै बे समाव बर' आइजो बर'नि रायजोआव एबा बर'नि न'खरफोरावहाय जोंनि फुख्रि ओंखामनि आलि बेदरनि आ थाखाय जानायनि फारि जायो आरो बयबो बयनिबो न'खरावनो जेरै ओंखामजों लोगोसे बेहाय जेरै फिथा सिथाव लारु सौरायाइ बेदर बेफोरखौहाय बयनिबो न'खराव थियारि खालामो आरो बे दिनखालि जोंनि दमासि फोरबो खालि पस्ताननि जोबथा सान एबा संक्रान्तियाव बयबो न'खरफोराव आइजोफोरा फिथा गुन्दैखौ देयो आरो माने जोङो बेखौ देनो थाखाय जों मा मा बाहायो जेरै उवाल गाहेन एबा दिंखि बाहायनाय जायो आरो बेवहाय जोङो आथिखालावथ' दा बेफोर उवाल गायहेनखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो जेरै बिजों दामिनजों दिहुनजानाय जेरै मेक्सि बायदिसिना बेफोरखौहाय जेरै बाहायनाय जायो आरो बेनि अनगायैबो जोंनियाव जेरै गोदान संग्राय सान्द्रिफोरजों बे गुन्दैफोरखौहाय सालिनाय जायो आरोना फिथा सावनो थाखाय जोङो जोसानि माइरं आरो सिथाव सिथाव लारु सावनो थाखाय माइब्रा माइरंखौहाय जोङो बर'फ्रा बाहायनाय जायो आरो खायफा गामिफ्राव माइब्रा माइरंनि सौरायाइ गोरान एबा गुन्दै देनानै बेखौ सौराइ गोरान एबा सौराइ फिथाबो बानायो माइब्रा माइरंजों सौराइखौ हमोबो आरो खायफाबा एवोबो आरो ना माइब्राफोरखौहाय हासुनि फिथाबो बानायनाय जायो संक्रान्तियाव देनाय बे हरनि फिथा सिथावखौ जों सावदेननाय जायो बेखौ मानसिफोरा खुगायाव एबा मानसिफोरा जानायनि सिगांनो जोङो मा खालामो जेरै जोङो बेफोरखौहाय जोङो जेरै थैनानै थांनाय न'खरनि सुबुंफोरनो बावनाय जायो आरो बिनि अनगायैबो जोङो आनान गसायफोरनोबो जोङो बेफोरहाय बावउनाय जायो बेखौ बावउखांनायनि उनावसो जोङो सुबुंफोराहाय माने मानसिफोराहाय जानाय जायो आरो जाग्रा लोंग्रा मुवाफोरखौहाय मा-मागोनि गिबि सानाव न'खरनि बयबो दुगैस्रां लुस्रां खालामो। सान ओंखारनायनि आगोल जोङो दैमा बिलोफ्राव दुगैयो आरो अर सावो आरोना दाउखा सिला नुनायनि आगोलनो दुगैनायनि नेम दङ जोंना मागो बिहुआवहाय मान दुगै खा दुगैनायखौ दावउखा सिला नुब्ला बादुला जायो होननानै जोङो फोथायो आरो मागो दाननि एबा मागो फोरबोनि खखाब मावलायनायाव गुसुआव दुगैब्ला बेलागुर अर सावोब्ला मोरजिया एबा मो-मोरगिरा एबा नोरजिराफोरा राखङो होननानै जोङो बर' सुबुंफोरा फोथायो आरोना मागो फोरबोआव मख'नाय माखासे आयदा फोरा जादों बाख्रिनि सोरगिदिंर इन्जुराव गोबोरखिजों गोथांजों देरस'नाय बेफोरो जोंनियाव बर'फोरनियाव गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जोङो फालिनाय नुनो मोनदों आरोना बे बाख्रि लिरस'नायखौहाय बेखौ लेरसोबा मा जायो होननानै जोङो सुबुंफ्रा जेरै बिमा मायनावा बायजोआव ओंखारलाङा होननानै जोङो फोथायो आरो बिदि लिरसननानै दोनबा बे सानखालिनिफ्रायनो बा नि माइनाखौ अखाफोर दानसे आखाइ होनायनि नेम बर'फोराव गैया जेनेबा बिदि लिरसबाथाय मास मोनसेहालागै जोङो ओ बेफोरखौहाय बाख्रिखौहाय दांनाय जाया आरोना बिदिनो मागोनि मागोफोरावाहाय जेरै गिबि सान फुंखालि जोङै दाउ दाउ सिला नुनायनि आगोलनो जोङो फिथाइ फिथाइ थायग्रा बिफां-लाइफांबो जोङोहाय माइ जिगाबजों खानायनि नेमाव बर'फोरनियाव दं आरोना बिदि खाथ'बोबा जोंनि फिथाइ थायग्रा बिफांफोरा बांसिन फिथाइ थायो होननानै जोङो बर' सुबुंफोरा फोथायो आरो खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों
अ ओ बे दिनखालिनो जोङो बोराइ बाथौ बर'फोरा जेरै दाउला दाउ बोलि होनानै बाथौ गुदियाव मागो फोरबोनि मुङाव सिबियो आरो गुबुन फारसे ब्रह्म धोरोमनि सुबुंफोरा मागो फोरबोनि मुङै मागो पुर्निमायाव आवाथि सावनायखौ जोङो बर'फोरनियावहाय नुनो मोनो आरो ब्रह्म धोरोमफोरनियावहाय बर'फोरनि मागोफोरनियाव गोनांथार आयदायानो जादों बेलागुर सावनाय दमासि समाव बिलागुर सावनो थाखाय बेसेबावबा सान आगोलनिफ्रायनो जोङो माइ जिगाबफोरजों बुथुमनानै बुथुमो आरो बेजोंनो जेरै ओ दैमा बुथुमनाय फोरखौ जेरै दैमा बिलो दुब्लि गेजेरफोराव बिलागुरफोरखौ लुनाय जायो आरोना बे बिलागुरफोराव जोङो ओ न'सा न'बो लुनाय जायो।